औ हेल'
हेल' नोंथां।
औ औ नोंथां औ खोनादों।
अ नोंथाङा फ्रि सम दंना?
औ औ दङ नोंथां।
अ न थाब सम दंब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां हागोन सावरायजागोन।
बिदिब्ला जों बर'नि ओंख्रि आयदानि सायाव एसे गुवारै सावरायनो नोंथा
औ औ जागोन दे।
गिबियावनो आं बर'निनि सोमोन्दै एसे बुंग्रोनि
औ।
बर'नि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां ओंख्रि दं नोंथां। जेरै नरजि अमा, नाफाम, थास' बिबार, अमा, औवा मेवाइ, अनला दाउ, खेरा दाफिनि, माने थि गालदाब बेफोरबायदि गोबां दङ जोंहा नङा होमबा नोंथां। बेबायदियैनो बेबायदियैनो जोङो नाफामखौहाय माबायदियै बानायो बेनि सोमोन्दै आं एसे बुंनि। जों ना खौ नायनो गोनांब्ला जोंनो नानि गोनांथि जागोन गिबियावनो। अब्लाहाय जोङो ना लि बा दुब्लि फोथारफोराव गुरनानै लाबोनानै बेखौ सायनानै सुनानै जों बेखौ गोरान फोराननानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनावहाय जोंङनो थास' थास' गोसोमनि बुगानि गोनांथि जागोन। अब्ला जोङो थास' गोसोमखौहाय खानानै लाबोनानै बेखौ फिसा फिसा हानानै फोरानना सुनानै फोराननानै दोननांगोन, बेनि उनावहाय जों हा आरो थास'वा रानो अब्ला जों बेखौ जोंनियाथ' जों मायाव देयो होननानै बुङोब्ला? बांसिनानो बर' सुबुंफोरा दिंखिखौनो बाहायो दिंखि बा थफसि बेहाय जोङो बेखौ देनानै लाग्रोनांगोन। देनानै लाखांनायनि उनाव जों बेखौ गथा गथा आथा लारु बायदि बानायनानै बेखौहाय जों सान्दुङाव सानसेसो लामस्रो नांगोन बेनि उनावहाय जों बेखौ भैयाय बा थिंल्खी बेफोरबायदियाव बेफोरबायदियावहाय सोनानै दोन्थुमनांगोन जाहाथे जों बे खौ गोबाव समाव लागै जाबाय थानो जाबाय थानो हायो जेबो गाज्रि जाया बेनि थाखाय जों बेखौ मोजां जिनिसाव सोनानै दोननांगोन। जों नाफामखौ माबाददिहाय सङो होननानै बुङोब्ला? जों नाफाम खौ संनो थाखाय गिबियावनो साराय लानांगोन। मु सारायाव जोङो जाखिनि नाफामाव होनो गोनां रुसुन सामब्राम बेफोरखौ जोङो होग्रोनानै लानांगोन। होनानै बेखौ मोनजासे फोमोननानै बेवहाय दै गुदुं लुसोननानै दै गुदुङा जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौ अब्ला बेयावहाय जोङो जों सिथुमनानै दोननाय लारु बायदि नाफामखौ बेयावहाय दैयाव होनानै होनांगोन। अब्लानिया आफामा जेब्ला संख्रि जाखिनि जुगार होनो लागा बेखौ जों होननानै जेब्ला मोनो अब्ला जों बेखौ जानो हायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ।
गाहाय नारजि अमा होननानै बुङोब्लाबो जोङो गिबियावनो जेरै जोंनि फाथो बे फाथो बिलाइखौ हानानै फोरानग्रोनानै लानांगोन। फोराननानै लानानै दोन बोनथुमना दोनो बेखौनो जों नारजि होननानै बुङो। जेब्ला बेखौ जों अमाजों संनो गोनां जायो अब्ला जोङो बे गोदान नारजिखौ गिबियावनो सायनानै जों दै लानानै बेखौ दैयावहाय दसे सम सोमनानै दोननांगौ। मानो होनोब्ला दैयाव जों सोमनानै दोनोब्ला नारजिया थाब गेब्लेनायाव पस जायो होननानै जों मोनथिगौ आरो।
औ औ नंगौ।
ओंखायनो जों नारजिखौ सोमनानै दोनबाय बेनि उनावहाय दसे सम से घन्टा बा नै घन्टानि उनाव जों बेखौ सुखांनानै साफा सुनानै सेबना लानांगोन, बेनि उनावहाय जोङो अमा बेदरखौ सुनानै सारायावहाय जा थाव होबाय बेयो दुङोब्ला जों बेयाव होनो गोनां जेरै बानलु सामब्राम मुसु मस्ला बेफोरखौ होननानै हाय अमा बेदरखौ एवफ्रानना लानांगोन बेनि उनावहाय जों बेखौ खांनानै दोननानै बेहाय दै होना जोङो नारजि ग्लब ग्लब गोदौनाय दैयाव होना दोननानै जेब्ला नारजिया एसे गुरै गुरै जायो बारुइहाङो। अब्ला जों बेखौ पक्रासजों सानानै बेयाव नांगौ बिबांनि खारै संख्रि बेखौ होखांनायनि उनाव बेवहाय जोङो अमा बेदरखौ होना होनानै बेबायदि संनाय आदबखौ जोङो नुनो मोनगासिनो बा जोङो सङो आरो नोंथां।
औ।
नोंथाङाबो बर'नि ओंख्रिफोरनि नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि बर'नि ओं ख्रिया बांसिन सोलियो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां माने नोंथां बुंलांनाया नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जोंनियावबो माने संनाय जायो आरो मुंदांखा ओंख्रिफोरा जाहैबाय जेरै अनला अनला दाउ बेदर नार जि अमा दा नोंथां बुंलांबाय जेरै ओमफ्राय साम'जों सबायजों नाफाम बाथोनफोर ओमफ्राय थालिर फस्ला ओमफ्राय बिदिनो गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर दंबावो आरो ओमफ्राय बिदिनो जोंहा आरो हाग्रा बंग्रानि मैगंफोरबो थाबावो ओंख्रिफोर जेरै दिंखिया ओमफ्राय थास' थास' बिबार थास'खौथ' गासैखौबो जाजोबो माने थास' फिदं थास औ। थास' बिबार थास' आथिं थास' बिलाइ गासै सैखौबो जाजोबो आरोना थास'नि माबाखौ ओमफ्राय बिनि उनाव माने बिदिनो आरो ना लेमबा बेफोरबायदि एलाइसि बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि हाग्रा बंग्रानिबो ओंख्रि मैगं फोरखौ मोननाय जायो आरो दा बेफोराव मुंदांखा खा ओंख्रि मोनसेखौ आङो बुजायना होनोसै माने मारै बानायो आरो बे अनलाखौ आरो बे अनलाखौ। जोङो अनलाया माने बेखौ बानायनो थाखाय बेथ' गोबां रोखोमनि दङ जेरै थाइगिर अनला अनला जेरै दाउ बेदर ओमफ्राय थाइगिर अनला खोमानि खोमा बिबारनि अनला ओमफ्राय औवा मेवानि अनला ओमफ्राय बिदिनो गोबां रोखोमनि अनला दंबावो आरोना। जेनेबा बानायनाय जायो आरो जेरै मोदोमफुलफोरजोंबो बानायबावनाय जायो अनलाफोरखौ औ दा बेखौ आङो बुंनोसै दाउ बेदर अनलाखौनो बुंनोसै आं। जे
औ नोंथां
गिबियाव जोङो अनलाखौ बानायनो थाखाय माइरं नांग्रोगोन जेराव जोङो माइरंखौ सुग्रोयो सुग्रोनायनि उनाव जोङो बेखौ फोरानो फोराननानै जेनेबा बियो जेब्ला गोरान जायो। अब्ला जोङो बेखौ माने खेरखायाव फोरानो आरोना माने सुनायनि उनाव। औ जेब्ला बियो गोरान जायो अब्ला जों बेखौ दिंखि नङाबा ग्राइन्डारफोराव होनानै गुन्दै खालामना लाग्रोनांगौ आरो ओमफ्राय बिनि उनाव जेब्ला बे गुन्दै जायो अब्ला जेनेबा दाउफोर दङबा न'नि लकेल दाउबा बयलारफोर लाना फैदोंबा जेनेबा बेखौ सुनानै साफा खालामनानै संख्रै बानलु थाव होनानै सारायाव बेखौ सेरग्रोदो। सेरग्रोखांनायनि उनाव जोङो जेनेबा दै होदो आरो ना दै होखांबा जेब्ला ओ दसे जेनेबा दसे गोबावनि उनाव ग्लब ग्लब दै गोदोवौ जेब्ला अब्ला जोङो बे अनला गुन्दैखौ अन गुन्दैखौ होना होनाय जायो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
औ होयो अब्ला जोङो ओमफ्राय एरबाय नांगौ आरो ना नङाबा बेयाव लद्रा लद्रा जानानै थायो सिङाव बेखायनो जोङो औ एरबाय थानांगौ। ओ गारबाजों बा बिदिनो साग्राबो दङ आरो साग्राफोर ब्राइस बेसेबां बायनाय जाया होनबाबो साफा सानैखौ नुदों आरो आं। सानानै माने अनलाखौ लनद्रा माने ओ गुन्द्रा गुन्द्रानिफ्राय ओ माबा खालामो आरो लद्रा लद्रानिफ्राय गुन्दै खालामनाय जायो आरो ना। ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा बियो गोदौ गोदौ सायै सायै बा एरै एरै बिदिनो उनाव माने मोनबा बे अनला जाबाय आरोना अनला दाउ बेदर। बिदि जोङो अनला दाउ बेदरखौ ओ संनाय जायो आरोना दा नोंथांनि थिं बेलेगफोर सङो बेलेग स्टाइलै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
जोंनिथिंबो बेबायदिनो सोङो नोंथां नोंथाङा जाबायदि बुंलांबाय बे थारैनो सैथो। बेबायदियैनो जोंहा बर'नि गोबां ओंख्रि दं नोंथां जेरै जोङो साम'। साम'खौ जायोब्ला जोंहा मेगननि फावोरा बारायो होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां। बेबायदियैनो जोङो औ साम'खौ माबायदि सङो जेनेबा साम'जों सबाय बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनिसिम एसे फोरमायनि।
औ जागोन दे।
गिबियावनो जों साम'खौबो संनो गोनांब्ला जों बेखौ दैमा दैसा बा फुख्रि बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो दांग्रोमनानै बा जेखायजों हनानै लाबोनांगोन। थां बेखौ खांनायनि उनावहाय जोङो सुनानै दाब जोंनि दाबोर बा सान्द्रि संग्राय बेफोराव जोङो बेखौ हुखनु हुखनु आरामसे सुनानै हरसे बा सानसे बेबायदि समसिम जों साम'खौ सोमनानै दोननांगोन जाहाथे बिनि मैला फोरा ओंखारलाङो। सोमनानै जोङो बेखौ बेनि अखानायै बोखांनानै साम'खौ आरो सुफिननानै बेखौ दाननानै लानांगोन साम'नि जेरै उन थायो बेखौ जोङो दाननानै लानांगोन आरो साम'नि सिगांनि थानाय बेखौ। खौ मा होनगोन नोंथां? बेखौहाय जों एरख'नानै लानांगोन बेनि उनाव जों साम'खौ आराम सुनानै लानायनि उनाव जों सबायजों संनो गोनांब्ला बेखौ साराय गुदुंआव साम'खौ एवफ्रानबाय थानांगोन नोंथां जेब्ला एवफ्रामनाया जायो अब्ला जों साम'खौ जोंनि दाबोर बा थोरसियाव खांनानै दोनखांनायनि उनावहाय जों बेहाय जा थाव इसे होनानै सबायखौ एवफ्राननानै बेयावहाय जोङो जेब्ला सबायाइ एवफ्राननाया जायो अ जों दैखौ लुसननानै दैखौ लुसनना सबाया जेब्ला रुयो बेखौ जों सागंफोर जों सानानै होनायखौ नुनो मोनो आरो बेवहाय ना बिबांनि खारै संख्रै बेफोरखौ होखांनायनि उनावहाय जों बेयाव साम'खौ लुसननानै होयो। जेब्ला बियो ग्लप ग्लप गोदौनानै मोनो अब्ला जोङो बेखौ जानो हायो आरो नोंथां साम'खौ मा जायो होनोब्लाबो जेराव जोङो साम'नि मोदोमा थायो जों बेखौ सोबनानै जानांगौ आरो नोंथां। आरो जुदि सोबनानै जायाब्ला जों साम'खौ गिबियावनो रुग्रोनानै लानानै बेखौ जोङो दानख्रुबनानै बिनि मोदोमखौबो एवनानै जाजायो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो‌।
ओमफ्राय बर'नि जोंनि जाग्रा खांख्राय होननानै बुङोब्ला जोङो खांख्राइखौबो एवनानैबो जाजायो बा मैथा खांख्राइ बा फाथो खांख्राइ नारजि खांख्राइ बेबायदिबो जाजायो आरो जों फाथो उम खांख्रायखौ देनानैबो सेबनानै जाजायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ थारैनो।
औ होब्ला नोंथां समाबो जाबाय सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ औ जागोन नोंथां जेनेबा दिनै नोंथां औ हेलौ खोनायाखै?
औ खोनादों नोंथां।
अ अ आंबो बुंनो नागिरदों जे ओ दिनैनि सुंद' सावरायथियाव माने नोंथांनिफ्राय ओ ओंख्रिफोरखौ माबोरै बनायो नोंसोरनि ओनसोलाव बिनि आङो गोबां गियान मोनबाय। थ' औ औ बे सावरायनायनि गेजेरजों जों मिथि मिथिबाय जे नोंथांमोननि ओनसोलावबो जोंनि ओनसोलावबो बेफोर मुंदांखा ओंख्रिफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो हालाकि माने ओ गुबुन गुबुनानो संनाय स्टाइल जाथों होनोमबाबो एखे एखे ओंख्रिफोरखौनो जायो आरो ना।
औ नंगौ नों
औ बेफोरखौ ओ माने सावरायनायनि गेजेरजों जोङो आं गोजोननाय मोनबाय आरोना होमबा दिनैनि जोंदाव सावरायथिखौ बेखिनिनि समावनो फोजोबनो फोजोबसै नामा नोंथां?
औ नोंथां जागोन।
औ औ दे होमबा गोजोन्थों औ